खोनाया माथो
थोद थावारआनो नाङा आंना
दासो खोनादों नै
ओम ओमफ्राय
आं दाखालिबो बेबायदिनो फन खालामबाय सानदोंमोन ओमफ्राय जायाखैमोन दिनैसो जादों
खालामबायथानांगौब्रा
बोरै जाखोरा साननानै
मा खालामदों मा खालामदों जायाखैलै उनदुनासो दं थयो ओंखाम ओंख्रि संखांबाय दसेम दुबाय दसे थानानै जिरै माबा जानोसै ओमफ्राय नोंस्रालाय खोनायाखै
बो जोंहा बयलार एवदों बयलार बयलार
ओमफ्राय
ब्रयलार एवदोंओं थास' आथिं संगोन
थास आयथिंजों नाफामजोंसो जानांगौमोनलै नाफामजों नासिनावजों मालाय संनाय संनाय एरैफ्लाखोना माखो हो खोनायाखै खोनादोंना खोनाया मा सिरि थायो ओमफाय
सिरि थाङाखैलै आं खोनायाखै नोंसो
आं गोदाव सोराव मोनदों
मा गोदाव सोराव मोनखो
हो
मानि
गाव फन हरा नालाय रायलायग्राबो गैया सिरि-सिरि हारसिं
बुंबा
माथो खालामनो ओइ मैया ओरैबायदि रागा जोंदों
मा
आयु ओइ आदै ओइ आदै होनाय थाबाय आङो ओमफ्राय बिसोर सानैया नाहरना दैहरबाय हनै नोंखौ गाबज्रिदों होनबाय ब्रा थेवबो नाहरा नोङो ओमफ्राय थाद'हां माहां जाव गारि सालायबायब्रा
आंहा गारिनिफ्रायनो लिंहर थांसै नों रायज्लायदोंना खुनु थालानो गैया आङो
उं बाजाराव थांनानै मेसेज लिरहैबा ओमफ्राय बाजाराव जिरायदों खाथि आबैखौल' दोनहैबायना आङो दोनहैनायाव बै माबायावहाय फायखनराम ससे माबाहाय गामि गेजेराव मोनहैबायब्रा बेयाव नोंनि फन फैबाय
मा आस'ल नोंदों आं जहा बे नों साननानै ओमफ्राय ससेसो बे मानायखौ सोर बिलायमोन मानसि होननानै रायजलायलायजोंफ्राय मै
सोरखौ ए
नों जेनेबा गाखोनानै थांबाय थेवबो आं थाल गैया ओमफ्राय बिसोर रायज्लायबाय बिसोरबो आं सानदों गावसोरखौजों रायजलायदों नोंसोरथ होनाखै आंखौ गाब
नङा नों बोरैबा बोरै मोखां जानानै मिनिहां माहांदे आंखौसो गोसो जानानै रायज्लायाखै ना मायाखै साननानै दा जाथारबायबा ओरै आं ओरै फैनाय थाव सोबोबा गैलालायथो सासेआ दंमोन मोदोम गिदिरा
ओमफ्राय आङो नाहरबाय आंनो होनबा नोङो सहैबाय ससो बिसोर रायजलायनायखौ खोनानानै बिसोर सोंबायना सोरमोन बियो होननानै बे मामायानो सानदोंमोन नामा माइनावा मा सोंदोंमोन?
ओम
दलं गुरानि आइया सोंमनांबाय आङो नाहरबाय आङो नों थांबाय ओमफ्राय दसे थानानै बेथ' बाजाराव थांखासै ओरै बाजाराव थांबाय आङो
बाजारनिफ्राइ ससेमानि गिदिंना फैखादों आङो थाब फैफिनदों आाबैखौसो दोनलांदोंना‌ आं
बे लामाजों फैफिनबाय बेजोंनो होफिनदों
बे ला माजों फैना बे बे दखानावनो थाव सोलांदों आं उम।
ए। होमबालाय आं ओरै अफिसजों फैनानै ओरै थांफिनो आं बाजाराव। आं अफिसाव हाबफैग्रोदों।
खोनायास
अफिसाव हाब फैनानै ओमफाय आं अफिसाव हाबफैग्रोदों।
होमबा बेयाव थांथ'बाय दे आं।
उम नोंहाथ' बाजाराव थांखाबाय बाजाराव थांस थांनानै बाजाराव थांनानै नागिरहैला बायबाय आं नुवाखसै ओमफ्राय।
अबाव अबाव थाना हरा होनदां?
आङो आं न'आवनो उम। आं न'आव मोनदां।
अर। ओ औ अ
थाबथाबाय लै। उम उम।
औ मावदों लै आइयै आइदै खर'आ बेखौ
हा?
उ मोजां जाबाय दा।
दा आमफाय द खानथाल बेगर बावसो मोनलै।
जेब्ला गोथाव जानो सानदोंमोन
ह
दे उम अबाव अबाव फिफां गायहैखो दिनै?
ओइ बांगारबारि खाथियावसो।
दा गोसाखौसो गायहैदों नामा?
दावो जायो
खोनायानालै एसे खरा रायलाय
एकादेमियावल' गायदों ओ एकाादेमिआवल'
दा आफादआव सोर सोर गायखो?
दा दाव सोर सोर गायदों मिथिया गामिनि गायदों।
ए उम उम आं हा
ए फादेबनियाव गायबाय ओंखाम जाबाय हैेबाय उन्दुना थाखोबबाय आं
माहाय?
उन्दुबाय उन्दुनायावबो जि गोसानथि नारसिनो सानाव उन्दुबथाय।
मानो मानो बिदि नारसिनो‌ जेनेबा?
सोरलै सानावबा बिदिनो जायो आंना
फैसा गैगा नोंना? गोसोमोन नामा?
उम
बेखौ खरसआव लाना उन्दुयोदा नोङो?
होद आं खरसायाव लाया।
खर सायाव लाया?
खरसा लाया आङो।
जेनेबा नों एखमबाथ खरसा सिङाव सोथलाबायना दोनोना।
उम
बिदियावबो जायो बे गोसोम बुस्थु जेबो दोनांआनो बिसिना खरसा सिङाव बा खरसाजों आं नै दोननाय मैया सानसे दाखालिसो सानावनो नारसिन जादों।
आंहा सानावल जायोलै मोनायावबा जाया।
मोनायावबो जायो हालै एखमबा बेग गोसोम एखमबा ब्लाउस गोसोम एखमबा थ्रोप सोनानै दोनफ्लांबोायबथाय जाबायबो आङो।
सानावबो माने फास सननि जेन जाया ओमफ्राय बे बारा उन्दुबाथाय जायो।
उम आंबो नारसिन‌ जाबाय थायो मानोबा
आसे थैदि ना लुनानै सिखारनायजों बेखौ फैनायजों सबा फनि
मा सिरि?
दङलै सोरबा फरायदों सोरबा ओंखाम संदों
ए
खोनाया
खोनादों फरायदों ओंखाम संदों ओंख्रि संदों नोंहा ओमफाय बिसिनायाव
आं बिसिना नङा बायरा जोंसो आोजांदां
थाइजो मोनाखै नामा ओरैहाय उम
थायजौआनो गैला मोननानै जाजोब्बाय
हेल
गैला थाइजौ गोमोन बे गोदैया गैला मोननानै गैला जाजोब्बाय थाइनै थाइथामलसै
अय गिल खसे गोथांखौ गिदिर गिदिर दंना
फैबानो जायोना
गाबोन संफोर फै
थांगोन बो र ओरैनो ज' जानाय बेल' आङो एक्सट्रा जेबो जायाखै न दा रावजोंबो आइ दे थारथ दे
दे
आरो